हेल'
हेलौ नोंथाङा खोनादों ना औ नोंथाङा खोनाहादों ना?
हेल'
औ नोंथां आं खोनादों।
औ नोंथां खोनादों ना?
खोनायाखै नामा नोंथाङा?
आं खोनायाखैमोन। औ दासो खोनाबाय दे।
दा खोनाहाबायना नोंथां?
ओ खोनाबाय दायो ओं औ
दा जोंनि सावरायनो गोनां ओ आयदायानो जाहैबाय सायख'नाय आयदाया जोंहा बर'फोरनि माखासे दोरोङारि सुबुं फोथायनाय खाना फोथायनाय मोनसे आरो सुबुं फोथायनाय मोनसे गैया होमबा बर'
नंगौ नंगौ।
औ दा जोङो बे सुबुं फोथायनाय बेनि बागै सावरायगोन। दा नोंथाङानो बर'फोरनि गेजेराव माबायदि सुबुं फोथायनाय दंमोन बेखौ खौ बेखेवनानै होनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायहर थाबाय।
औ जागोन दे दा सुबुं फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जेरैबायदि ओ दोरोङारि ओ बर' सुबुं मा गोदो-गोदायनिफ्रायनो माने बर' सुबुंफ्रा माखासे माने होनाय दं आरो जायखौ माने औ जाय खौ माने जों मा होनगोन बेखौ प्रेकटिकेलि प्रेकटि खिनि जायखौ मोनबोदों माने बेफोरनि माने फोथायो आरो जेनेबा बिसोरो बेबायदिबा बिदि बेफोरबायदि मोनसे फोथायनाय दङ आरो जेरै जोङो हमना ला जेरै जों हमना लानो हायो ओ जेरैबायदि बर' न'खर नङा होनब्ला? गोदो माबायदि न'खर लुयोमोन जेरै साहाथिं न'मा न' थायो। नङा होब्ला ओ बे मोनसे सुबुं फोथायनाय जे जोंनि बर'फोरनि माने न'मा न'आ साहा थानोनो नांगौ। हागार माने बे मोनसे फोथायनाय थिग बेबायदिनो जोंनि मोसौ गलि मोसौ गलिया थानो नांगोन न'नि खोलाहा। बे मोनसे बेबो मोनसे फोथायनाय औ आरो जों बुंनो हायो जेरै ओ सौरा न' होननानै बुङोना जेराव माने ओ बेयो थागोन। नङा नङा ओंखाम संग्रा नङा सौरा न' जेरैबायदि ओ न'खरावहाय जुदि सेंग्रा फिसाज्लाफोर थायोबा बिसोर थाग्रा न'खौ बुङोना जोङो बेयो बेखौ मा थागोन बे ओं ओं था जेरै जोंनि इसोर सिबिनाय सिबिसालिया जोंनि न'नि सानजाहा आरो सानजा आरो खोला खनायाव थानो नांगोन। बे मोनसे जोंनि सुबुंफोर फोथायनाय लोगोसेनो माने मा जोंनि जेरैबायदि दैखर नङा होनबा दैनि जि दैनि जि माबा थागोन सुबिदा थागोन बेफोर माने मा ओ खोलाहा थानो नांगोन बियो माने बेफोरबायदि जोंनि गेजेरावहाय सुबुं फोथायनाय दङ आरो जेनेबा आं न'खर मोनसे न' लुनायनिखोनो हमनानै लाबाय आरो मा बेफोरबायदिनो ओ माने जोंनि बर' न'खरावहाय बर' न'खर फोरा माने गोदो-गोदायहाय माने ओ मा होनगोन सोरगिदिं न'जों बें खननानै थायोमोन जेराव जोङो न'खौ मोनसे जेनेबा नोङो ओ बर' न'खराव हाबबानो मिथिखागोन जे अ बे नोंगौ बे बर' नखर बर' न'खरनिया बे बिथिं बे बिथिं बेबायदि न' थायो बिथिं बेबायदि न' थायो होननानै माने मोनसे सिनायजानाय मोनसे सिनाय जाखायोमोन आरो जेनेबा बे जे बर' न'खर होननानै दा आरो बे जाबाय न'खरनि बेलायाव जे बेफोरबायदिनो गोबां आरो फोथायनाय दङ जोंनि गेजेरावहाय जेरैबायदि ओ जोङो माने सानथ्र' हायै माने बुंथ्र' हायै माने फोथायनाय दङ आरो जे गावजों गावनो बिदि बेनिफ्राय फोथायलायबोनाय जे बेखौ खालामनायनि उनाव बेखौ खालामनो मोना बेफोरबायदिया माने बर'फोरनियाव जो-गोबां दङ। नाथाय जेब्ला आथ-आथिखालाव सोङोब्ला जे मानो थाखाय मोना बेफोरखौ माने बिसोर खौ फिनाय होनो हाया आरो माने बिसोर बिसोर बुंखौ मोना नालाय मोना। खोथाखौ खोनासं बिदि बेफोरबायदि खोथा बुंनायखौ जों खोनानो मोनो आरो। बिसोरबो माने रिजोनखौ बुंनो हाया दा हना लाबाय ओ गोदो गोदाय जेनेबा फोथायनाय हिसाबै काति गासा फोरबोआवहाय साखिखौ सावो सावोमोन नङा होनब्ला जे सावथारनो नांगौ होननानै बिसोर बुङो जे काति गासा जादों जोङो बेवहाय सावथारनोनो नांगोन दा जुदि जों सोङोमोनबा मानि थाखाय मानि थाखाय सावनो सावाबाबोथ' जागोन बिदि होनबा बिसोर आंखौ रागा जोंगोन मानो सावा बे सावनोनो नांगौ। बे नियम खिन्थु जे बै सावनायनि सिङाव जे मा हाब नानै दङ माने खायसेया जाग नांगौ मिथियो खायसेया जेनेबा मिथ थि हाया बेफोरबायदि गोबां माने बिदिनो फोथायनायखौ माने फोथायनाय दङ आरो माने बिदिनो गोबां माने सानथ्र'हायि जेरैबायदि नोङो थाइजौ जाबाय थाइजौ जाखांनायनि उनावहाय दै लोंनो मोना बिदि होनो माने लोंनो मोन ना नोङो मानो लोंनो मोना बिनि फिननाय बिसिनायाव गैया। दा बेफोरनो आरो माने गोबां बिदिनो फिसा गिदिर माने मोजां गाज्रि गोबां माने फोथायबोनाय दङ आरो बर'फोरनि गेजेराव दा नोंथाङा दे मोननैसो बुंनानै होदो।
नंगौ जाबायदि नोंथाङा जोबोद मोजाङै जोंनि बर' समाजाव सुबुं फोथायनाय आथिखालावबो दं। दा आथिखालावबो दं दा जोङो बेखौ सावरायनो गोनां होननानै जों बयबो मिथिनांगौ सावरायनायनि गेजेरजों
नंगौ
दा नोजोर होयोबा नुयो जेरै आं नोंथां बुंनायनिनो सिंनि एसे खोथा जेरै खाथि गासा स समाव जों मानि थाखाय साथि सावनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनि। माने दुब्लि बारियाव जों गाहायै नोजोर बोनानै दुब्लियावनो सावनाय जायो बेनि उनाव जों बा ख्रियाव सावो गलियाव सावो आरो लामा मोखाङावबो सावो। सावनाय जायो आरो बारिफ्रावबो सावो। दा गाहायै जों माइ दुब्लियाव सावनाय जायो दा बेनि थाखाय गोनां हिसाबैथ' जों आवगायाव मिथिंगायाव मोननाय जेरै थाइगिर थाइगिरनि बिखं बेखौ दाननानै जोङो सोरबाया फाथि फाथोनि माखासे बै फाथि सिनजा फाथिना बिनि गोराखौ लानानै थुयो आरो खायफाया औवाफोरखौनो गोफार खालामनानै बे थु-बे थाइगिरखौ थुनाय जायो दा बेनि सावनायनि गुबै खारनानो जाहैबाय जोंहा बे समाव कातिक मासाव कातिक जाउनाव जोंहा माइआ मोनसे गोरबो-गोरबोआव थानाय मोनसे सम। बे मोनसे माबा मा होनो माइ गुदांनाय सम। ओंखारहां ओंखारहां जायो बे समाव माने गोबां माने बेनि माइनि रसखौ सोबनो थाखाय आवमा गुमा थाम्फै थांब्ला गोबां माने थाम्फै एम्फौ एम्फौ एनलाफ्रा बेहाय जमा जाफैयो आरो दा बे बिनि थाखायनो जोंनि बर' माखासे साननो गोरों मेलेमजिबिफोरा गोदोनि आबै आबौमोनहा माने बेखौ सोरजिनानै लादों जेराव बेबायदि दुब्लि गेजेराव आलारि बाथि सावोबा बा ओ आलारि बाथिखौनो होनांसिगोन जेनेबा
नंगौ साखि सा औ उम।
औ साखि सावोबा जोङो बै एम्फौ एम्फौ एनलाफोरा बे साखिनि सोरां खौ नुहुरनानै बिरबोनानै बे अराव बारसोमो थावाव बारसोमनानै माने बेहाय जमा जानानै थै फैयो आरो बे बिनि उनाव जोंनि आबादा मानिे मोजाङैनो बैफोर एम्फौ एरलानानि फ्राय ओ बारग'नानै ओंखारनो हायो जों बेखौ साइन्टिफिकलि बेखौ आथिखालाव फोरमायनानै होबाय।
नंगौ नंगौ औ।
बेनि अनगायै जों मोननो हायो जोंहा दैज्लां बोथोर बा सिला गेजेरजों जोङो खदाल बाननानै थांनो मोना जुदि दााबायदियाव सोरबा सोङो बाननानै थाङोब्ला ओइ उमुग नों मानो खदालखौ सिलाजों बाननानै थांदों बेबायदि मोनसे मोनसे लोगो लोगो सोंथि सिखांगोन बिनि सायाव। आरो बुंनाय थागोन ओमफ्राय लोगो लोगो माने बिनि खार'नानो जाहैबाय बान्नो मोना। सिथ्ला गेजेराव खदाल दा बेनि जाहोना जाहैबाय माने दैज्लां समाव बर'फोरा जेनेबा आलि खैयो नङा होमबा? दा अखाबो गोबां माने खदालनि बाहायनाया बांसिन दैज्लां सम मोन गुबुन दिनावबोथ' बाहायो खिन्थु दैलांङाव खदालनि बाहायनाया बांसिन बिांसिनो आरो दैज्लाङाव गोबां अखा हाबाय थानायनि जाउनाव जोंना सिलाया लांदां जायो। दा बेबायदि जायगाफोराव फिस्ला बादामालि खानानै थायो दा जुदि सासे ओ मानसि सिसा सिला गेजेराव बानलांनानै बायसान्स बोरैबा गाज्लिनानै सोलैयोबा दा बिनि मोदोमाव आगाद जानो थाखाय सुबिदा जायो थारमाने। चान्स दं आरो दा बिनि थाखायनो जों बर'फोरा बिमाफोरा बा बिदा बिबाजैफोरा बेफोरखौ सामोल होयो आरो बेबायदि गाननानै थाबायनो नाङा होननानै बे मोनसे जाहैबाय आरो बेनिफ्राय जोङो मोनबावो सिला गेजेराव जोङो औवा दाननानै दोनफैनो मोना बेबो मोनसे गाज्रिनि इसाराखौ होनाय जायो जेराव मोनसे न'खराव मानसि थैयोब्लासो बेबायदि औवाजों माने खामानि मावनाय जायो नालाय बेनिखायनो औवाखौबो सिथला गेजेराव बाननानै दोनफैनो नाङा होननानै जोङो बेनि ओंथिखौ फोरमायो आरो माने दोनफैयोबा न'खराव बिफद जायो बा बिफद जानायनि सिनखौ नुयो बेबायदिखौ जों मोननो हायो आरो बेनिफ्राय जों मोननो हायो बेखौथ' गोबां माने जोंनि
उम।
उन्दै समावनो गथ' हिनजावसा फोर फोरोंनाय जाखायो जेराव ओ मोनाब्ला ओ दाखोर खौ सिबखांनानै गारहैनो नाङा। नङा होमबा नोंथां? औ। दा बेखौबो जों खुब खोनाबाय थायो जोंनि समाजनि गेजेराव बयबो बिमा बिफायानो बेखौ फोरोंखायो आरो।
नोंगौ उम।
खार'ना जाहाथे माखासे सानाव गोबां खामानि मावनाय जायो। दा बे खामानि मावनायाव जोंनि बेसेन गो सा गहेनाफोर जेरै गाननाय सना, नाफाखुल बा आस थाम बेफोरबायदिनो मोजां बुस्थुफोरा न'खराव न' सिङाव थानाय बा बायहेरायाव थानाय मोजां बुस्थुफोरा ओ सि मोनायाव सिबोब्ला जोंथ' मोजां नुजोबला नालाय दा बे दाखोरखौ जों सिबनानै गारहैनो नाङा होननानै बुङो आरो। जुदि मोनायाव गारहैयो ब्ला जों मोनायाव जेबो नुस्लाबाबो जानो हागौ बे गोमानाय सोर मि जिउआवहाय माो अनानै दंमोन खिन्थु बे सिबनायाव थांफाबाय खिन्थु जों बेखौ मोनफिननो हानाय नङा बे मोनसे खौबो जों सामोल होयो। बेनिफ्राय जों मोनबावनो हायो ओ बेवबो बेनो एखेयानो गोग्लैयो जेरै ओ मा होनो मैगं साहायखांनाय दा खोरखौ जोङो गारहैयाब्ला बिखुनजोफोरखौ रां खिनि मोनगोन होननानैबो जोङो गोबां ओ बर' गथ'फोरखौ बा बर' उन्दै उन्दै हिनजावसाफोरखौ जों सिखायनाय जायो आरो फोरोंनाय जायो।
औ औ।
नोंगौ बेयावबो जोंहा साइनटिफिक मोनसे सुबुं फोथायनाय दं नोंगौ। दा बेवहाय जों नायोबा मोनबावगोन जेराव जोङो मोनसे मावखांनाय खामानि खौ जेनेबा दाखोरखौ सिबखांनानै गारहैयाब्ला
उम उम।
माने बेहाय दाउ फैगोन। ओ जोंहाथ' बर' न'खर नङा होमबा गाहायै दाउ फैगोन अमा फैगोन एस्रा एस्रि खालामनानै लेथ्रा खालामगोन आरो सोरबा मानसि फैयोब्ला जोंहा ओ गाज्रि नुफैगोन। बिनि थाखायनो माने माव थांनाय खामानि खौ लोगो लोगो माने बिसोरखौ फोजोबनानै लानो थाखाय खावलायो आरो जाहाथे गथ'आ अलसिया जाया बेबायदि माव खारनाय दाखोर दालाआव थाब गारहैयो बेखौ जों मोननो हायो आरो। नोंथाङाबो मोननैसो फोरमायनो हाबावगोन बे समाव
ओ औ आं आं बेखौनो गोसो खांबाय थादों जेरैबायदि ओ बैसागु एबा बैसागु नङा होनब्ला। दा बादि हेलौ। औ ओं बार्टस रोंनियाव
हेलौ
औ औ बुं जोबनोसै समा थाबैनो बुंदो।
औ
औ औ नोंथां खोनादों समा जोबसै थाबैनो बुंदो।
बैसागु समाव बैसागु जानोसै बा बैसागु सिगां समावहाय जोंनियावहाय बार सि नङा होनब्ला
औ औ।
बारदै सिख्लायावथ' गोबां बारहुंखा